हेलौ औ खोनादों दे नों थां
औ औ नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि ओ ओ ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहफिननाय थाबाय।
औ ओ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ यो इसे खो था सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ आं नोंथां जेन'बा फाथो आबादखौ माबायदि मावो? नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुगैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नों थां
औ हागोन दे नोंथां ओम जोङो फा थो आबादखौ ओम गोबांखौनो जोङो मावनानै जानायखौ नुनो मोनो फाथो आबादखौ ओ फा आबादाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागोखा ओ बेखौ जोङो ओ फाथो आबादखौ
औ
मेसें बोथोराव मावनाय जायोमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ मेसें बोथोराव मावनाय जायो जोङो बेखौ ओ बिदिनो जोङो फाथोखौ जानानै गासैबो जोबोद मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां
फाथो आबादखौ मावनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो बेखौ जों एवग्रोनानै लानांगोन ओ एवनोबा जोङो ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनाय जायो आरो खायफाया मोसौ हालुवाजों जोंबो एवनाय जायो बिदिनो बेखौ मोजाङै एवना लाखांनायनि उनावसो जोङो फाथोखौ फोनाय जायो ओ फाथोखौ फोनानै बियो देरोब्ला जोङो बेख जानो थाखाय खानानै लाबोनाय जायो ओ बिदिनो गोरलै समावहाय जोङो फाथोखौ खानानै लाबोनानै एवनानै जायो आरो बेयो देरोब्ला ओ फाथो आबादा उनाव ओ देरनानै एसे बोराय जायोब्ला बेखौ जोङो फुना ला बोनानैहाय एबा खायफाया दाननानै लाबोयो ओ बेखौ लाबोनानै हाय जोङो नारजिनि महर लायो जेरै गोरान खालामो जोङो बेखौ खानानै ओ बिदिनो संग्राइ आरिफोराव दोननानै जोङो बेखौ फोराननाय जायो बिदिनो ओ नारजिनि महर लायो ओ बे नारजि ओं ख्रि ओ नारजियानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो आरो बेखौ संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो ओ बेखौ ओ अमा बेदर फोरजों फसंनानै जानाय जायो नार जिखौ आरो बेखौ जोङो ओ बायदि फोरबोआवबो जोङो बाहायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खौहाय बियो बर' हारिनि मोनसे खहाबथाव आरो जोबोर गोथाव मोनसे ओंख्रि ओ बिदिनो जोङो फाथो आबादखौ मावनानै ओ जोङो बेखौ ओ न'आव जानो थाखायबो थ' ओ मोजां मोनखायो जानानै आरो बेखौ जोङो फाननानै ओ गोबां रांबो खामायनो हायो। हायो
औ नंगौ
नोंथांमोननिसिं जायबो फाथो आबाद मावनाय जा जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो।
औ माबादि मावो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओम थिग नोंथाङा बुंनाय बादिनो फाथो आबादखौ बिब्दिनो मावो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव। औ जेनेबा फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो दुब्लि एबा फोथारखौ जों एवग्रोनानै लानांगोन। नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ औ
औ दानि जुगावथ' मोसौदों बाना हालेवनायखौ नुनो थांला बिनि थाखायनो ट्रेक्टरजोंनो एवनायखौ नुनो थाङो थिग बेबायदिनो ओ फाथोखौ फोनो थाखाय जों गिबियाव ओ फाथो बेगरखौ जों लानानै जेनेबा बे दुबलि ऐसा फोथार एवना दोननायाव जों जेनेबा सासस्रि स जेनेबा फैयो आरो फाथोखौ। बे थिग बेबायदिनो बे फाथोआ जन थाखाय जेनेबा बिदिनो दान मोनसेखौनो ओ नांगौ आरो नोंथां मास मोनसेखौनो बिदनो औ बिब्दिनो जेब्ला फाथोआ रज'यो बिदिनो गोजौ जायोब्ला जोङो बे फाथोखौ जोङो बिदिनो फुनानै ओ फुनानै ओ जोङो मुथा मुथा खालामनानै जों बाजार फोराव फाननो लाङो जाहाथे फैसा मोननो थाखाय थिग बेबायदिनो जेब्ला ओ थो ओ जेनेबा फाथोआ ओ गुबुं गुबुं जाब्ला बेखौ फुनानै जेनेबा फाननो लाङो आरो। बिदिनो जिल्ला औ जेनेबा मैगं जानो थाखायबो जोङो एवना जानो थाखायबो जों फाथो गोथांखौ खानानै लाबो। बिब्दिनो ओ फाथोआ जेब्ला फाथो बिफाङा रायो जेनेबा जों बे बिलाइखौ जों न'आव लाबनानै माबा मोनसे आइजेंफोराव जोङो जेनेबा फोराननानै ओ फोराननानै दोनो आरो सानदुङाव जाहाथे बे फाथोआ रानबाथाय जोंनिया ओ नारजै जायो नालाय नारजै मैगं। बिदिनो बे फाथोआ नार जै मैगं जायो बिब्दिनो ओ बे फाथो ओ बे बिफांखौ जों फुनानै बे फाथोनि देन्थाफोर नङाबा थाराखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनो बे दैयाव सोंमा दोननायनि जाहोना जाहैब्लाय बे जेनेबा फाथो बिफाङा सेवग्लिनो थाखाय बे बाथो फाथो बिफाङा सेवगिलिबासो जोङो बे फाथोखौ जोङो बे दिरुं फाथो दिरुं बानायनो हागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ
बिब्दिनो बे जायबा आङो फाथो बिलाइ खौ लानानै जेन'बा फोरानदों बुंदों होननानै जादों होनदोंमोन। औ बे जेब्ला ओ बेयो राननानै नारजि जाबाय जेनेबा गोरान जाबाय जों बेखौ मैगं संना जायो खार ओ जेनबा बे नारजि ओंख्रि संनायाथ जोंनो खारै नांगोन नङा होमबा नों नोंथां औ जों बेखौ औ नारजि ओंख्रि जेंना जायो जेनेबा नोंथाङा बेयाव ओ अमा बेदरखौ एवफ्रामना लानानै जेनबा बेयाव मैगङाव हो जेनबा गोदौब्ला जों होयो आरो। बिबदिनो जोंना नारजि ओं ख्रिया जायो। औ ओ थिग बेबादिनो ओ गोदोथ जोंना ओ मोब्लिबनि उम राहा गैयामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
थ' बे साथिखौसो बाहायोमोन न'खर न'खर। ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बिबदिमोन खोमा गोदो।
औ बिब्दिमोन औ।
जोङो बे जायबा आं सोमना दोननाय फाथो बिफांखौ जायबा दिरुं बानायदों होनदों बे दिरुंखौ जेनबा बेरा फोराना दोनो बेखौ ओ दैनिफाय बोखांनानै बिब्दिनो बे ओ फा थोनि दिरुंखौ जोङो बे साथियाव सोयोमोन। साथियाव सोनानै जोङो बिदिनो केरासिन होनानै जोङो साथियाव केरासिन सोनानै जोङो बिदिनो अर फोजोङोमोन आरो गोदो दाय गोदोथ मोब्लिबनि राहा गैयामोन नालाय ओ दा बिब्दिखौ जों नुनो थांला दाथ मोब्लिबनि राहा जाजोबाय नालाय। बिदि साथि लगायनायखौबो जों नुनो थांला औ बिब्दिनो ओ नारजिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे फोरबोआव बेखौ उम ओ बेखौ बाहायो आरो माने बर'निनो नेमखान्थिखा गोदोनिफ्रायनो बे ओ बे जायबा न'खराव ओ न'खरनि ओ नङाब्ला गामिनि मानसिफोरा जायबा रुंसारि जायो बे रूं सारि जानायावथ जोंनिया दाहा नङाबा कास बिब्दि ओ होयो नालाय बे दाहा नङाब्ला कासाव जोङो बे नारजिखौ ओ जेनेबा ना खर' जेनेबा मायबाफोरदों एवनानै जों बेखौ ओ जेनेबा अरगारना गारनाय नेमखान थिया जोंनि गामि ओनसोलाव दोङो आरो नों थां
औ औ
औ औ नोंथांनि गामि ओनसोलाव बिब्दि मायाबो बिफोरबादि ओ नेमखान्थि दं नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ
जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ नो सोरबाफोर बि दि रुंसारि जायोब्ला बेनि दाहा ओ खुंनो थाख खुंनायाव बे नारजिखौ बाहायनाय जायो नारजिजों ओ ना गोरानजों बेखौ जयै जोङो ओ सिफ्लेनानै जोङो गासैनोबो राननानै जोङो जास्रांनाय खौ नुनो मोनो अब्लासो जोंनि नख'रा गो गोथार जायो होननानै जोङो ओ मिथिनाय जायो ओ बिदिनो गोदोनि बेखायनो बे नेमखान्थिखौ ओ दिनैसिमहालागै ओ बिदिनो ओ जोङो बिदि नेमखान्थि सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों औ औ
ओ जेन'बा दाहा गारनाय एबा दाहा होनाय बिदियाव बे नारजि गैयाब्ला माने बर'फोरनिया बे दाहा हेंगारनाय ओ जाया आरो नोंथां माने बे बे नेमखान्थि थिया थाखाथारो
औ थाखायो औ
बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ फाथो आबाद मावनानै ओ गोबां मानसिया जिउ खुंनानै दोंबोयो आरो नोंथां
औ नंगौ औ
बिब्दिनो ओ फाथो जेन'बा जायबा फोराननाय बे नारजिखौबो जोङो ओ ओ गुबु माबा हाथाय बाजाराव फाननाय नुयो आरो जोंनिया बे फाथो नारजि बे जों जेनेबा जायहा न'खराव दाहा गारगोन जेनेबा एफा गो एफ एफा बुरजाथ' बे न'खराव बे फाथोआ थाया नालाय एसे खम खम थागोन आरो ओ बिदिनो जोङो जायनि न'खरावबा गाबोनफोर दाहा गारगोन थिं बेबायदिनो सानसे सिगां जोंनिया न'खर न'खर जेनेबा रायजोनियाव एसे एसे खांनानै ओ लायो आरो नोंथां जाहाथे बेखौ दाहा गारनायाव बुथुमनानै बेखौ ज' खालामनानै जेन'बा ओ ओ गा गारनो हानाय जायो।
औ औ
औ नोंथांमोननि ओ जेनेबा नोंथांमोननियाबो गोदो गोदाय बि दि ओम फाथोनि जेनेबा दिरुंखौ बिबदि साथिफोर लगायनायाव ओ बिदि ओ बिदि सोलियोमोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो?
औ सोलियोमोन ओ नोंथाङा बुंलांनाय बा दिनो एखे रोखोमैनो ओ जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गोदो गोदाय बिदि उम फाथोनि दिरुंजों बिदि साथि ओ माबानानै लगायनानै जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन मोब्लिब नि राहा गैयि समाव। ओ खेरासिन होना नै बिदि साथियाव जोङो औ लगायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो।
औ औ औ थिग बेबायदिनो जोङो बे फा थोनि जेनेबा जाबा बे फाथो बिफाङा राननाय बे फाथो बिफां राननायखौबो जोङो फोराननानै बिदिनो अर सावनाय फोरखौबो जेनेबा ओ अर जरायनायफोरखौबो आङो नुनो मोनदों। जोंनि गामिफोराव जेनबा जोंनि नखरावबो मानोना ओ बेबो मोनसे ओ बन बायदियानो जायो रानबोला माने ओ गोरान जायो नालाय थां औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जना थांबाय नङा होमबा नों थां
औ जाबाय औ।
नोंथांजों फाथो आबादनि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ
औ ओ दे बिदिब्ला नोंथां ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे गोजोनथों नोंथां